दों नोथां
औ बिदिबा जों दायो न'खरावहा जों मा मा जुनादफोर फियो फियो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
नंगौ बिदिबा नोंथाङा दे जागायजेननो हासिगोन नोंथाङा माब्रै ओ नोंथांनि साननाय हनायफ्रा माब ब्रै जुनाद फिसिनायाव बा नोंथाङा जेसेबां मोनथियो बेफोरनि सोमोन्दै औ बेखौनो फोरमायबानो जाबाय।
आं एसेबां मिथिया हलबो आङो जिखिनि मिथियो नोंथांनि सेराव फोरमायनो सानदों ओ जुनाराथ' सुबुंनि जिउआव ओ गोबां नांजाबफानानै दङ। ओ दिनैनि समावबो आरो गोदोनि समनिफ्रायनो सुबुङा जुनारफोरखौ फिसिनानै ओ बिसोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हादों आरो गोबां मददबो मोननो हादों जेरै ओ मोसौआ रांनिल' बेलायाव नङा। ओ जेरै मोसौखौ फाननानै रांबो जोङो गोबां रांबो मोननो हायो आरो रांनिल' बेलायाव नङा मोसौखौ ओ फिनानै जोङो बेनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो जायनि ओमफ्राय जोङो ओ मखन पनिर घिउ ओ बेफोरबायदिनो गोबां प्र्रटिन गोनां ओ जाग्रा जोङो मोसौनिफ्राय मोननो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ अमानिफ्रायबो जोङो गोबां फैसा रां मोननो हायो बिनिफ्राय जोङो ओ न'आव फिसिनाय जा सैमा मावउजि बेफोरनिफ्राय जोङो ओ जा ओ मदद बेखौ मोननो हायो आरो सैमा सैमाया जाहैबाय जोंनिया सिखाव नेनाय एबा माबा मोनसे ओ नोंनि हेफाजाब होनाय जेरै बोरमा ओ मोसौफोर एबा सिखावफोर नोंसोरनि न'आव फैयोब्ला बेफोरखौ ओ होखारनायाव एबा ओ नोंथांनो दिन्थिनायाव बेफोरखौ हेफाजाब होयो आरो मावजिया आरो मावजिया नोंथांखौ एबा नोंथांनि न'खराव एन्जरफोर ओ बांदोंबा बे बेफोरखौ जानानै एसे फेसेमनानै होयो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दाउफोर एबा हांसोफोर बोरमाफोर अमाफोर बेफोरखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो एबा माबोरैहाय जोथोन लाखिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ खोनादों नोंथाङा? औ दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां नोंथांमोननि ओनसोलावहा जेरै जुनादफोर फिसियो बा न'हा सरासनस्रा जों जाय जुनादफोरखौ फियो। बियो गासैबो एखेयानो गासैबो ओनसोलाव। ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोसौ मैसोबो दं माखासे न'खरफ्राव खायफा खायफा न'खरावहा जों मैसोबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बेबायदि बिदिनो दाउ अमायाथ' थाखाबायनो। आरो खायफा नखर न'खराव हांसोबो फिनाय नुयो आरो हांसो राजा होननायखौ नोंथाङा सिनायगौना हांसो गिदिरा।
औ सिनांगौ नोंथां
बे हांसो राजाबो फिनाय नुनो मोनो आर ना सोरनिबा सोरनिबा न'खराव आरो बेबायदिनो ओ जोंनि न'खरावहा बा जोंनि ओनसोलनि न'खरफोराव जों जुनाद होनोब्ला आरो ओ बे बेफोरबायदि आ गोदान गोदान माने बोरमानि ब्रिद फैदों नना जोलै आलदा। हादोरसानिफ्राय जेरै खोमा गोलाव। फुलाव थुदि बेफोरबायदि मो मो बोरमाखौ फिनायखौ नुनो मोनदों आरो आ जोंनियाव मानोना बे बोरमाया थाब देरो आरो गिदिर जायो थाब आरो बेखौ फाननानै जों रांखावरियावहा एसे मोन मोनो आरोना रां खावरि एसे बुरजा मोनो आरो आरो बेबायदिनो मोसौ फिनायावबो दानियाथ' मानसिफ्रा जोंनि आथिखालाव ओ मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनला। बेखायनो आथिखालाव जों ओ जाय मोसौ हालुवा होनना बुङो। हालेवग्रा मोसौ बे मोसौ हालेवग्राखौ फिनायखौ खौ जों बहत जोबोद खम नु मोनोसै आरो ना
नंगौ नंगौ
मोसौ फिसिबोदोंबाबाथाय जों खालि खालि जों मोसौ गायखौ फिसिनाय जायो आरो मोसौ बिमा गाइखेर जायो होयो। औ बेखौ खायफा सुबुं फ्रा न'खराव आं गावा साहाफोर लोंनो बा गाइखेर लोंनो थाखायल' एसे मासे फियो नाथाय खायफा न'खराव जोङो जारसि गाय होनना बुङो जायखौ जों क्रस खालामना लाबोदोंना जारसि क्रस बिदि औ बे बेफोर मोसौआ माने बांसिनहै गाइखेर होयो आरो बेखायनो बेफोरखौ मोसौखौ फिनाय जायो आरो बेबायदिनो खायफा मोसौआ ओ गो बाहेरनि बा गुबुन हादोरसानिफ्राय लाबोनाय मोसौफोरखौ फिनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बैफोर मोसौवा जोबोद बुरजा बुरजा गाइखेर होयो आरोना बेखौ फाननानैबो बिदिनो जिउ खुंबोनाय मानसिफोर नुदों आरो जोङो आरो मैसोबो फियो औ मैसो खौबो जों बिनि थाखायनो फियो मानो होनबा गाइखेरनि थाखाय मैसोवाव मानोना मैसोनि गाय गाइखेरा मोसौनि साय बांसिन लेक्टजेना बांसिन थायो आरोना। बिनि लेक्टस नाय खायद'वा थायोना गायखेराव प्रटिन लेक्टसा बे बांसिन थायो आरो बेनो नोंथां नोंथाङा एसे बुंबावदो बिदिबा जों ओ मोसौ फिसिनानै मा मा मुलाम्फा मोनो बा ओ बोरमा दाउ, अमा फिनानै जों माबोरै मुलाम्फा जानो हायो एसे फोरमायदो बिदिबा
नंगौ नंगौ औ बोरमाखौ आङो नोंथां बोरमाखौनो एसे फोरमायनो सानदों। औ बोरमानि फ्रायथ' जोङो ओ गोबां खम सुबुङानो बोरमानि गाइखेरखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाथाय जोङो बोरमाखौ बांसिनानो बेदर जानो था खाय जोङो फिसिनाय जायो एबा फाननो फानहरनो थाखाय एबा रांनि ओ एफा एनै हेफाजाब जागोनखौ जोङो मिजिंथिनानै बोरमाखौ लानाय जायो बोरमाखौ लानायनि एसेबां ओ गोब्राब एबा ओ रांनि खरस जाया आरो बोरमाखौ जोङो ला नो गोनांब्ला एसेबां रां जोङो बोरमायाव खरसा खालामनो गोनां जाया बेयो मानोना गोनांब्ला एथबां जोङो बोरमायाव खरसा खालामनो गोनां जाया। बेयो मानोना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा दंफां-लाइफांनि बिलाइ आरो हाग्रा गांसो बेफोरखौनो जानानै थांनानै थायो नालाय बोरमाखौ जोङो फिसिनायाव एसेबां गोब्राब जानायखौ जों न'ना ओ बिसोरनो ओ थानो थाखाय गंसे ओ न' लुनो लुनानै होब्लानो ओ थोजासे आरो बेनिफ्राय ओ बेखौ जोथोन लानांगौ जायो जोङो बिनो बिलाइ दानना होनाय उम बेनिफ्राय बेखौ दोस्लायनाय आरो दै होनाय बेफोरखौ जोङो आबोर लानो गोनां जायो आरो ओ बेनि अनगायै बेनयाव बोरमायाव जोङो जेबो ओ गोग्गो रोखोमनि रां गारनो गोनां जाया आरो बेनि अनगायैबो जोङो बर' फोरनि न'खराव गोबां अमा ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ जोंहानि न'खरावबो दा ओ अमाया मानै दोङो आरो बे अमाखौ माबोरैहाय जोंहा जोथोन लायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां
अमाखौ अमाखौ जोंहा ओ उन्दै समावनो जोंहा ओ फालिस होनानै ओ फेदेरबोदों ओ फालिस होनानै ओ बेखौ फेदेरनाय जादों आरो बेनिफ्राय ओ जेब्ला अमाया थाम दान जा जों अब्लानिफ्राय जोङो बिबदिनो लकेल गुन्दै ओ ननिफ्राय सौनानै मोननाय आरो सिरा गुन्दै ओ बेफोरखौ होनाय जादों आरो। बेनिफ्राय जोंहा अमानो थानो थाखाय गंसे थाग्रा खुलि जायखौ जों गन्द्रा होनो बेखौ जोङो लुना होनाय जादों। बिनिफ्राय अमाखौ सम सम जोंहा साया जायगायाव खा-खानानै दोननाय जायो आरो मानोना अमाया सान्दुंङाव थानो हायो मासे जुनार नालाय। बेखौ सायायाव दोननांगौ जायो। बिनिफ्राय जोंहा आदारनि जा आंखाल जायो जोंनियाव ओ जोंहा आगान आदारखौ एसे खम एबा फैसाखौ एसे अमायाव खम ओ गारनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ मैगंनि जा बिगुर आरो थास' बेफोरखौनो हाबथिंनानै जोङो रुनानै होनांगौ जायो आरो। अब्लाना जोङो एसे गुन्दैफोरनि खरसाया एसे खमायो आरो। बेनिफ्राय ओ बेफोरबायदिनो अमाखौ जोंनि न'खराव एस आबोर लानाय जायो आरो। आरो अमायाव गोबां खम ओ जोङो बेराम साबजाबनायखौ साबजानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांमोननि न'खराव बेफोरबायदि दाउफोर हांसोफोर ओ फिनाय दोङोब्ला नोंथाङा माबोरैहाय जोथोन लायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां। जोंनि नख रावबो दं बिदिनो दाउ अमा फिसियो। आरो अमाफोर फिसिनाय जायो अमाजों मानो होनबा जोंनि नखरल' नङा आरोना गासिबो जोंनि बर' हारिनि नखराव खायफा माने गुजि जौ खोन्दो न खरावनो नोंथाङा अमा आरो दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनखागोन। औ। दा जों बेबा दि होनोबा अमा फिनायखौ नै ओ गुन्दै जाहोयो आरो ओंखाम आरो नङाबा उफ्रै नङाबा आरो अफ्रैजों जुदि गुन्दै ओंखाम मिक्स खालामनानै जाहोयोबा थाब देरोनो अमाया बेखौ बुंनाय जायो आरो गासैबो औ। बेबायदिनो अमा फाननानै ओ थाब थाब देरो नालाय अमाया बेफोर अमाया दानिया। दा नोंथाङा दाइन दान बा जि दानावनो नोंथाङा द'जि स्निजि केजि बिदि जाहोनो हायो अमाखौ। दा नोंथाङा दा नै दाथ' ब्रैजौ रो ब्रैजौ ना केजियावहा।
नंगौ नंगौ।
नोंथांनि अमाया दजि केजि जादों अब्ला नों ब्रैजौहै फाननो हायोबा ब्रै सानजाब द' बेसेबां जायो नै-नैजिब्रै ना स' नैजिब्रै रोजा रां खामायनो हायो आरोना नोंथाङा स्नि दान बा दाइन दानावनो अमा मासेयाव। बेबायदि बेफोरो जोंखौ रांखावरि खामायनो हेफाजाब होयो बेफोरबादि जुनाद फिनानै जोंहा नखरखौबो सालायनो हायो बा नोंथांनाव गथ' गथाय दंबा बिथांमोननि ओ फरायसालि बा फरायनायावहा रांखावरि होनाय बा फरायसालियाव होनाय बा फरायहोनो हायो आरोना बेबायदि आरो। गोबां हेफाजाब खालामो आरोना बेफोर। अमा फिनाय एबा दाउ फिनाय बोरमा, अमा बेफोरबो गासिबो। बेखायनो जों जोंनि बेबायदि दि समाजावहा बा जों दायो जों दावगाबोबायसा थादों नालाय जोंनावथ' बेबायदि गोदो गोनोखोआरि मुगाजों मावनाय बा बेबायदि खामानिबो गैया बा साख्रि थाखाख्रिबो गैयै न'खरफोरावहा बेफोरबायदिनो मावनानै जिउ खुंबोगासिनो आरोना नोंथां।